हेलौ
औ नोंथां
ओ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
दायो ओरैनो दङ नोंथां?
आ
औ
नोंथाङा सानजौफुनि ओंखाम जाखांबाय नामा?
औ जाथ'नाय जाथ'वाखै नोंथां नोंथाङालाय?
ओ आंबो जाथ'नाय जाथ'वाखै नोंथां।
औ।
ओ नोंथाङा दायो फैब्ला नोंथांजों आङो इन्टारनेट बेनि सायाव एसे सावरायनो होनना फैदोंमोन नोंथाङा। इन्टारनेट ओ नि बागै मो जां एबा गाज्रिखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा जिथु इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय माबायदि मुलाम्फा जानानै दं इन्टारनेटनि जाहोनायजों मा मा खामानि मावनो हायो एबा इन्टारनेटआ जोंनि सुबुं माहारिखौ माबायदि खहायाव खोख्लैदों नोंथां आ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ फोरमायनो हागोन नोंथां।
औ।
ओं इन्टारनेट होनोबाथ' इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय जोबोद मोजांखौनो होननांसिगोन ओ बांसिन मानसि आनो माने बेयो इन्टारनेटखौ जों बाहायनो रोंनायनि खोथासो। जाहैबाय नालाय मोजाङै बाहायनो रोङोबा जोंनि थाखायथ' गोबां मुलाम्फा गोनां इन्टारनेटआ नङा होनबा नोंथां।
औ सैथो नोंथां।
औ। जाय बाहायनो रोङा बेसो गाज्रि खामानियावहाय बाहायगासिनो माने नङा होनबा इन्टारनेटखौ।
औ।
औ। इन्टारनेटआ जाहैबाय जों इन्टारनेटनि गेजेरजों गोबां जों खामानि मावनो हायो जेराव जोङो गोजान जायगायाव थांनानै माने गोजान जायगायाव थानानैबाबो जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों जों खामानिखौ मावफुंनो हायो नङा होनबा नोंथां जेराव जों बै जायगायावहाय थांनो हायाखै माबा मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय जेराव जों इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जों बे खामानिखौ मावफुंहरनो हायो। अब्ला जोङो जायगायावनो थानानै बा न'आवनो थानानै जोङो बे खामानिखौ मावफुंहरनो हायो नङा होनबा नों थां।
औ औ।
औ जेरै जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों जेरै अनलाइन टिउसन बायदिसिना गोबां माने खामानिफोरखौ मावनो हायो नङा होनबा नोंथां। ओम उम जेराव जोङो साख्रि बाख्रिनि थाखाय जों एप्लाइ खालामोब्ला जोङो बेफोरबायदिखौबो जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो मिन्थिनानै ओहोम बा जोङो ओ नायनानै जोङो बेफोरखौहाय जों मिथिनानै मा थारिखआव बा एप्लाइ खालामगोन बा मा थारिखआव जोंना जोबगोन बेफोरबायदि खौ जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों मिथिनानै जोङो। ओ खामानिफोरखौ मावफुंना लानो हायो नंङा होनबा नोंथां
औ औ।
औ आरो जोंङो ससियेल मिडियाजों माने गोबां माने जोंना गोबां मुलाम्फा दं ओ आथिखालावथ' माने गासिबो इन्टारनेट जुगानो होनजायो नंङा होनबा नोंथां जेराव जोंना अफलाइन खामानियानो बारा जाला नंङा होनबाय नोंथां जेराव जोंहा इन्टारने अनलाइनजों गोबां बांसिन खामानि हायनो माने हानद्रेदाव जोंना ओइटि नाइनटियानो माने अनलाइननि खामानियानो बांसिन होनजायो नंङा होमबा नोंथां। जेराव जोंङो माबा मोनसे माल बुस्थु बा जिराद मुवा बेसाद बायनो थाखायबो जोंङो। बायोब्ला जोंनावहाय। ओ मबाइलजोंनो जोंङो पे खालामनो हायो। पे खालामनायखौ बोरै खालामनो हागोन अब्ला नेट नो नेट। थानायनि थाखाय इन्टारनेट थानायनि थाखायसो जोंङो बेफोरबायदि अनलाइन खालामनो हादों नंङा होनबा नोंथां। माने गोबां सुबिदा फैबाय माने मोजां खामानियाव बाहायनो रोंङोबा इन्टारनेटआ जोंनि जिउआवहाय माने गोबां मुलाम्फा गोनां आरो नोंथां।
औ औ
जेरै ससियेल मिडियायावनो होन इन्टारनेटनि गेजेरजों जोंङो गोबां माने ससियेल मिडियाायाव गोबां माने भिदिअ बानायनानै माबानानै जोंङो‌। हगारो फैसा खामायो नंङा होनबा नोंथां।
औ औ
आरो जोंङो बे इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो मानसिफोरा गोबां गाज्रि गाज्रिबो जानायखौ जोंङो नुनो मोनदों आरोना नों नोंथां।
औ औ।
बिदिनो माने आथिखालावथ' माने मबाइल नायबानो नुसै जेरावहायो इन्सटायानो होन फेसबुक होन इउटुब होन माने गोबां माने जोंनि सुबुंफोरबाबो गुबुन सुबुंफोरबाबो जोंङो गोबां माने गाज्रि खामानि मावनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुगासिनो आरोना नोंथां नङा होमबा
औ औ।
औ अब्ला नोंथांङाबो। फंनैसो फोरमायनानै होनो इन्टारनेटनि बागै मोजां गाज्रिनि सोमोन्दै औ।
औ इन्टारनेट बुंङोबाथ' इन्टारनेटआ नोंथांङा फोरमायनाय बायदिनो। इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि नंङा होमबा नोंथां। जेरै जों जों अनलाइन खामानिफ्राव बाहायो। जेरै जों जबनि इन्टारभिउनि। जोंङो माबा मोनसे एप्लाइ खालामनो एबा जोंनि डकुमेन्टस एप्लाइ खालामनो जोंङो‌‌ आजिखालि अनलाइन जुग जाबाय अनलाइनजोंनो जोंङो गासैबो माने अनलाइनजोंनो जों मावनायखौ जों नुनो मोन्दों मानो होनब्ला बेफोर गासिबो इन्टारनेटनि जुगायैनो जों बेफोर खामानि जों मावनो हायो जोंहा आथिखालाव दा। गोबां बेबायदिनो अफलाइननि गैला होनजायो फ्रायानो बांसिनानो अनलाइन जानो हमबाय एबा अनलाइन जायोब्ला जोंनि थाखायबो मोजां अनलाइनजों जों गोबां खामानिफोरखौ जों मावनो हायो गोरलैयैनो जोंङो ओ गुबुन जायगाफ्रावहाय मा जादों बेफोरखौबो जों मिथिनो हायो जेरै गुबुन जायगा हाय बेबायदि थासारि जानानै दं एबा बेबायदि दैबाना एबा बेबायदिनो बारहुंखा फोरजों बेबायदिनो गोबां जायगाफ्रा थेर बेथेर जालांनाय एबा बेफोरखौ जों मोनथिनो हायो। जेरै इन्टारनेटनि एबा ससि ससियेल मिडियानि गेजेरजों।
औ
बेखायनो जोंनि इन्टारनेटा जोबोद गोनांथि जों गावजों गाव एबा रायज्लायलायनो हायो गावनि लोगोफोर एबा गावनि न'खरफोरजों बेबायदिनो गोबां मोजां जानानै फैबाय इन्टारनेटआ आरो जोङो जेरै जोङो अनलाइनावहाय जोङो गोबां वेबजों फरायनो जों हायो इन्टारनेटनि गासै जुगाय आरो आरो जोंहाथ' दायो कलेज बा स्कुल कलेजफ्रावहाय जोंहा बेबायदिनो खामानि मावनाय एबा डकुमेन्टस बेदिनो फर्म फिलाप गासिबो फोर अनलाइननि इन्टारनेटनि गेजेरजोंसो जों मावफुंनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला आरो बेबायदिनो इन इन्टारनेटखौहाय जों गोबां गिदिर गिदिर कम्पानिफ्राव जों बाहायनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला इन्टारनेटजोंनो मावजोबो जिथु ओ बिजिनेस ओ सेल प्रडाक्ट खालामनाय एबा गोबां बेबायदिनो प्रफिट मानिफ्राय फैदों बिसोरो बेबायदिनो गावनि कम्पानि एबा खुलिनानै गोबां बिदिनो रां आरजिनो हादों जेरै बेफोर गाैबो इन्टारनेटनि ओ जोहोनै आरो जाय मानसिया जेरै इन्टारनेट बनायदों एबा बरनदों बे मानसियाथ' जोबोद बेबदिनो रां खामायगासिनो एबा गोबां बिदिनो ओ आइडिया गावनि टेक्न'लजिजों एबा माइन्ड माइन्दडजों बरननाय बेबायदि इन्टारनेटखौ जों बाहायनो मोन्दों मानो होनो ब्ला बे मानसिया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां एबा इन्टारनेटखौ जोंङो होनायनि थाखाय एबा बे बिदिनो ओ सेटेलाइट जों एबा कानेक्ट दङ मोनसे इन्टारनेटआ बेखायनो जोङो गोबां ओ दुनियावनो मोनसे ओसेटेलाइटजों एबा इन्टारनेटखौ जों बाहाय बाहायजानायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला जोङो जिथु गोबां ओ मबाइल फन एबा लेपटप गोबां खामानिफ्रावहाय इन्टारनेटानो जोंनि थाखाय गोनांथि जानानै फैयो इन्टारनेट गैयाब्ला जोङो जेबो खामानि गैया जोंनि मबाइल फ्रावहाय बा जोङो जेबो नायनो हायामोन आरो बेबायदिनो इन्टारनेटआ जोंनि फरायनायावल' नङा गोबां गोबां खामानिफ्राव बाहायजादों जिहेथु ओ आरो बेबायदिनो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो ससियेल मेडियायावहाय गावनि कन्टेन्ट बानायनानै क्रियेट खालामनानै एबा गावनि रोंगौथिखौ देखायनानै बे दि रां रुफा रांफोरखौ खामायनायखौ जों नुनो मोन्दों जिहेतु इन्स्टाग्राम, फेस बुक, इउटुबफ्रावहाय गोबां ओ बेफोरबायदिखौ जों खामायनायखौ जों नुनो मोनदों आरोना नोंथां मानो होनोब्ला औ बेनिफ्रायबो जों गोबां गावनि न'खर एबा ओ फेमिलिफोरखौ सुफुंलांनायखौ जों नुनो मोनदों एबा बेनिफ्राय जों इन्टारनेट फ्राय गोबां मुलाम्फा गेम गेलेनानैबो खायफा खायफा रां खामायनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो जों गासैखौ जों नायोब्ला जोंहा बेबायदिनो जोंङो ससे सेल मिडियायावहाय जों बांद्राय हाबसोना थानो नाङा मानो होनोब्ला जोंखौ बांद्राय होस सेल मिडिया एबा मबाइल फनखौ इउस खालामोब्ला जोंनि देहानि एबा जोंनि ओ देहाफ्रा गोबां खहा जालांनो हमो ओ बेखायनो जोङो जोंनि इन्टारनेट बाहायनायखौ जोङो बांद्राय जोङो बाहायनो नाङा मानो होनोब्ला इन्टारनेटआबो जोंनि मोदोम एबा देहानि थाखाय गाज्रि आरो बेबायदिनो जोङो ओ जोंनि सि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बिब्दिनो इन्सटाग्राम, फेसबुकफ्राव बांसिन हाबसोना थायो आरो ओलाइमोन सेंग्राफ्रा बेबायदिनो गेम, फ्रिफायार, पाबजि बेफोराव गेलेनानै एबा ओ गोबां टाइमफोर स्पेन्ड खालामनायखौ जों नुनो मोनदों बेबायदिनो गावनि सोलों फिथाइखौ लानांगौनि जाहोनो एबा इन्टारनेटाव मोजां खामानिखौ बाहायनांगौआवहाय बेबायदि गाज्रि खामानिखौ एबा गाज्रि सोलोंथाइखौ जों लानायखौ जों नुनो मोनदों इन्टारनेटनि गेजेरजों बे खायनो जों बेफोरखौ होबथानो नांगोन अब्लासो जोंनि ओ देहाफोर एबा इन्टारनेटनि बरहनजानाया मोनसे मुलाम म्फा जानो हमगोन एबा जोंनि इन्टारनेटआ मोनसे खामानियाव बाहायजागोन अब्लासो जों बांद्राय खामानि एबा जों गाज्रि खामानियाव बाहायोब्ला जोंनि थाखायनो गाज्रि जालांनो हमगोन। ओ नोंथाङाबो फंनैसो एसे बुंबावनो हागोन नामा बेनि सायाव
औ हागोन नोंथां
औ
इन्टारनेटआथ' नोंथाङाबो बुंलांखाबाय फोरमायलांखाबाय नङा होनबा
औ नोंथां।
ओ नोंथां बुंनायफोरा गासिबो सैथोआनो ओ
औ
आथिखालावथ' ओ इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय बाहायनो रोंबा मोजां बाहायनो रोङाबा गाज्रि नाथाय माखासे ओ उन्दै-उन्दै गथ'साफोर नङा होनबा दासो फरायजेननाय गथ'फोर बिसोरखौ माने गोबां माने मबाइल इन्टारनेट बेफोरावहाय बांसिन गोदोसोना थानाय खौ नुनो मोनदों आरो आङो नङा होमबा नों थां जेरावहायो जोङो ससियेल मिडियाफोरावनो होन गोबां माने नुयो नङा होनबा
औ औ
गोबां माने बिसोर आरो गेदेरफोराबो गोबां माने गाज्रि खामानियावहाय आं बाहायनायखौ नुगासि ना आरोना नोंथां माने जाय मानसिया बाहायनो रोंदों बे मानसिया माने साक्सेस जालांदों आरो ना इन्टारनेट जोंनो। नङा होनबा जेराव जोङो औ भिडिअ सिडिअ बानायनानैनो माने गोबां माने न' खर सलायलांनो हादों बेफोरखौ आं नुनो मोनदों आरो बेखायनो इन इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय मोजांबो आरो गाज्रि नङा होनबा नोंथां औ अब्ला जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां जोंना लाइट जाय रायज्लायबाबो खोथाफोरा जोंना जोबनो थांखाया नङा होनबा
औ औ सैथो नोंथां।
औ औ अब्ला बेखिनियावनो दोनथ'लायनोसै नोंथां औ
औ औ जागोनदे थां
औ